खोनादों नोंथां, औ खोनादों नोंथां।
अ दासो खोनादों नोंथां।
मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
औ ‌नोंथां नै जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय जानो हालियालै नोंथां। नोंथाङाबो जाबोखांबाय नामा? अ'।
मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
अ जोंना ओंख्रियाथ' नोंथां जोगोनारजों ब्रयलार बेदरसोमोन।
गोथावआनो माथो।
औ एसे गोथावमोन।
अ जोंनाबो माबासो ना बाथोनसोमोन नोंथां।
औ गोथाव ना बाथोनाबो खहाबो नोंथां।
बोथोरालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां नोंसोरनिथिं दासान्दि?
बोथोरा बिदिनो दैज्लां बोथोर ना नोंथां दसे अखा दसे सान्दुं बिदिनो सोलिगासि नो आरो।
औ, ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो?
गायनाय फुनायाथ' नोंथां नै जोंहा फुजेनबावाखैनो। गाबोन सफैला औ गाबोन समफलागैसो जागायसिगोन खोमा।
अ गायजेनाखै होनबा आरो ना?
गायजेनथ'वाखै, नोंथांमोनहा गायखांबायनो नामा?
गायनाया एसे गायबायमोन दंबावो फास बिगासो गायनाय जाबाय आरोना दंबावो दायो, गायग्राफोरखौनो मोननो नागिरा माथो नोंथां।
उम, थाब थाब माव गायथारदों होनबा नोंथां?
औ, नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा नोंथां?
औ फ्रियानो नोंथां।
अ नोंथाङा बिदिब्ला फ्रियोब्ला इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
उम उम हागोन नोंथां।
अ दे बिदिबा बुंलाय।
इन्टारनेट होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ नोंनि सम दानि समाजाव जोंहा इन्टारनेट इन्टारनेटआ माने ओ गोदोनि ओ जा आजै आजौमोननि समाव माने बे बुस्थुखौ बे इन्टारनेटखौ जों नुनो मोनामोन आरो।
औ नंगौ नोंथा।
माने जोहा दा बेनो गोनोखोयारि आदबजों माखासे दिहुनजानाय आइथेम फोर ओंखारबाय जेराव जोंहा इन्टारनेट इन्टारनेटआबो ओ सफैबाय आरो। दा जों दानि समाजाव इन्टारनेटनि जोहै जोङो जों सुबुं फोरा माने गोबां मदद मोननायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। जोंहा दा बुंनो हायोब्ला गोदोनि समाव जोङो खौरां बायदिसिना दैथायहरनोब्लाबो ओ माने लाइजामखनि गेजेरजों दैथाय हरनो गोनां जायोमोन आरो खौ जों दैथायहरनाय ओ मा होनो खौरां बिलाइया माने गोबाव समनि उनावसो बै दाबसे जायगासिम सहैनाय खौ जों नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय दानि समाजाव जों बेफोरखौ माने नुनो थांलिया माने लाइजाम खयाव लाइजाम सोनाय बा खौरां बिलाइ सोनायखौ जोङो नुनो थांलिया आरो दा जोंहा ओम बेफोरबायदि खौरां दैथायहरनो थाखाय जोंहा इन्टारनेटनि जोहै जोङो ओ मा हो नो खौरांखौ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम फाथायहरनो हायो आरो। से मिनिट बा नै मिनिटनि गेजेरावनो जोङो खौरांफोर खौरां फोरमायलायनो हायो आरो। ओमफ्राय जोंहा इन्टारनेट जेराव जोंहा इन्टारनेटआवहाय गोबां माने बायदि रोखोम भिडअ भिदिअ स बायदि सोलोंथाइ बायदि बायदिफोरा्रा हाबनानै दं आरो गोजौ गोजोनो- जा जोङो माने जों बयबो सुबुं फोरनि रोंगौथिया गुबुन गुबुन आलदा आलदा आरो बेबायदिनो माने माखासे रोंगौथिफोर लानो थाखाय जोङो। ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो माखासे माखासे रोंगौथिफोरखौ सोलोंनानै गावारि जौगाथाय लानो हायो आरो न'खर दानायावबो माने एसे मोजांसिन जाबाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो
बिदिनो जोङो इन्टारनेट जेराव जोंहा बायदि बायदि एफ फोर इन्टारनेटजों सालायजानाय जेराव ववाट्सप फेसबुक युब बायदि बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ इउटुब, जाय इयउटुबाव जोंहा माने गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ ओ मबाइलनि गेजेरजों केपसार खालामनानै ओ इउटुबाव आपलड खालामो बा हगारो आरो दा बैफोर हगारनाय भिडिअ फोरफोरखौ गुबुन सुबङा नायनानै माने गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो ओमफ्राय। बेबायदिनो जोङो जोंहा दहाय बुंलाखानाय बायदि आं वाटसप जाय वाटसपनि गेजेरजोंबो जोङो न'खरनि सुबुंफोरा गोजानाव खामानि मावना थाहैनाय बा बिदिनो खुरमाफोर बा बिदिनो लोगोफोर बायदि बायदि सुबुंफोरजों माने वाटसपनि गेजेरजों जोङो ओ मोखां नायलायनानैबो ओ मा होनो कल लायरायनो हासै आरो। मोखां नायलायलाय माने खोथा बाथ्रा सावरायलायनो हायो‌। गावनि खबर सबर माने सेयार खालामलायनो हायो दा बैफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरावसो मोनो। जोबनो हादों आरो गोदोनि समावथ' जों। बेफोरखौ नुनो मोनामोन दा सासे आबादारिया जेन'बा। आबाद मावनायनि माखासे रोंगौथि गियानफोर गैयाब्लाबो बेयो इन्टारनेटनि गेजेराव मा आबाद मावगोन? बै आबादखौ माने बियो आबादनि माने बिथिङाव माने बियो ससियेल मिडिया मिडियायाव। नायनानै माने सोलोंथाइ लानानै आबादखौ मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो। औ दा बे
बेवहाय गोबां सुबुंफोरखौ ओ मबाइलनि गेजेरजों भिडिअ' केपसार खालामनानै जोङो स ससियेल मिडियायाव इउटुब फेसबुक टुइटार बायदि बायदियाव आपलड खालामो खालामनानै बिखौबो सुबुंफोरा नायो सोलोङो मिथियो बुजियो दा बेफोरनि गेजेरजों बै जाय सुबुङा जाय गावनि रोंगौथिखौ आपलड खालामदोंमोन बै आपलड खालामग्राया माने ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो माने थाइसे थाइनै रां आरजिनो हानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
हेल' औ औ बिदिनो जोंहा ओ ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटनि गेजेरजों जो गोबां मार्केटिं खालामो। नाय बा फालांगियारि खालामनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो आरो, गोबां माने गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां जौगाबोनायखौ जों नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दा नोंथाङाबो इन्टारनेटनि फारसे ओम जा एसे मोन्दांथि दङ बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोंहा जोंहा इन्टारनेट बुङोब्लाथ' नोंथां थां बुंनाय बायदिनो आथिखालनि जौगालु मुगायाव इन्टारनेटआ मोनसे बुहुम मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायावहाय बयबो सुबुं माहा रियानो न'आवनो थानानै मबेलनि हेफाजाबजों इन्टारनेट- इन्टारनेटनि जोरैहाय जोङो मा होनो गुबुन गुबुन जायगायाव जानानै गुब गुब हादराव जानाय माखासे खैफोद माखासे जाथाय आरो समायना रमायना जायगा आरो माखासे जायगानि सोमोन्दै आरो बैफोराव थानाय सुबुं माहा रि रायजो जानाय बायदिफोरनि सोमोन्दै जों गोबां मिथिनो मोननायखौ जों नुनो मोनदों आथिखाल मु गायाव बेनि अनगायैबो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो इन्टारनेटनि थाखाय गोबां जौगासारदों जायनि जोहै बिजाब लायालासिनो फरायसाफोरा न'आवनो थानानै म बाइलनि हेफाजाबजों गावनि गोसोआव जा कुइसन सानो बैफोरखौ मबाइलाव गुगोलनि हेफाजाब बै सोंनानै फिननायखौ जों मोननो हानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो माखासे गोबां बुजियै बाथ्राफोरखौबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय बुजिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा रांखान्थि बेलायावबो इन्टारनेटआ जौगानाय लोगो लोगो जों गोबां जौगासारनायखौ नुदों। जोंनि सुबुं माहारिफोरा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जेरै माखासे एपफोरखौ सालानानै जों गोबां माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मा होनो रां खामायग्रा एपफोर दंबावो बेफोरबायदिनो जेरै सासे सुबुङा गावनि रोंगौथिखौहाय थाखोमानानै थानाय रोंगौथिखौहाय यु उटुबनि गेजेरजों भिडिअ खालामनानै दिन्थिनानै बिसोरो मा गावखौहाय सिनायथि होनो हादों आरो गोबां मुंदांखाबो खालामनो हादों आरो गोबां रांबो आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
उ औ।
बेनि अनगायैबो बिसोरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ बिनि अनगायैबो बिसोरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय सुबुं माहारिफोरा मा होनो सानसेनि गेजेरावनो माखासे गोबां खामानिखौ मावनानै दिहुननो हादों माने जाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जोंहा माने गोबां सम नांगौ जायो बैफोर खामानि बिनि गेजेरावनो मबाइल फन एबा कम्पिउटारनि गेजेरजों इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने सानसेनि गेजेरावनो फोजोबनो हादों आरो। जेरै बिदिन्थि बायदि गोदोनि समावथ' जोङो मा लाइजाम हरनांगौसो जायोमोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम नाथाय आथि खाल मुगायाव जों इन्टारनेटनि हेफाजाबै नुनो मोनबायदि खौरां लानो आरो दैथायहरनो थाखाय जोंहा माने दसे समनि गेजेरावनो इन्टारनेटनि हेफाजाबजों हरनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नङा नोंथां बेबायदिनो जेरै न'खरनि सोरबा सुबुं सासेया बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव खामानि मावहैयोब्ला एबा थाहैयोब्ला बैनिफ्राय मोजां गाज्रि खौरां लानो एबा दैथायहरनो थाखाय जोंहा मा इन्टारनेटनि हेफाजाब बै आथिखाल मुगायाव जों हानायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ खोनादों।
अ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आबाद मावनायावबो जोंहा इन्टारनेटनि जोबोद गोनांथार मानो होनोब ब्ला माखासे मेडिसिन फोरनि बाहायनाय बैफोरनि नेम खान्थ खान्थिफोरखौबो जों मा होनो इन्टारनेटनि हेफाजाबै सोलोंना ला लानो हायो आरो जेरै बिदिन्थि बायदि जोंहा मा होनो सासे आबादारिया माखासे मावफेरि आबाद आबादफोरखौ मावनो थाखाय बैफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा आथिखाल मुगायाव मबाइल फनजों इन्टारनेट हेफाजाबै जों मा होनो मोजाङै न'आवनो थानानै दलरै थानानै भिडिअ' नायनानै सोलोंनो हानायखौ जों नुदों आरो। जायनि जाहोनावहाय बबे औ बबे मुलिखौ बबे मैगंआव आरो बेसेबांखिनि बाहायो बै फोरनि सोमोन्दैबो बिसोरो माने मोजाङै मिथिनो थाखाय इन्टारनेट बाहायनानै माने जौगाखांदों आरो आथिखाल मुगायावहाय। आरो फरायसाफोराबो बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगो गोबां माने थाब बै जौगासारदों आरो। बिसोरो माने एदभान्स जाबाय आरो माने गोख्रै जाबाय इन्टारनेटनि हेफाजाबजों मानो होनोब्ला इन्टारनेटनि हेफाजाबै गोसोनि साननायखौ जेखौ माने गुगोलाव नागिरो बिनि फि फिनायखौनो मोनो बेबायदिनो बिसोरो मा होनो फोरोंगिरिया फोरोंनायनिफ्राय बांसिन माने सिगांसिन माने एडभान्स जाग्रोना थानो हानाय जाबाय आरो आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि हेफाजाबजों।
बेवहाय जोंहा मा होनो रांखान्थि राहायावबो गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनो। मोनबाय गोदोनि बायदि गोलै सोनाय नंला आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटआ जौगानाय लोगो लोगो आरो माखासे गोबां समनि खामानिखौबो जोंहा मा सानसेनि गेजेरावनो मावनानै दिहुननो हानायखौ जों नुदों बिदिब्ला नोंथां जोंहा
औ औ औ औ जासिगोन दे उम जासिगोन दे।